हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों।
अह मा खालामगासिनो दं नोंथां
औ दं बिदिनो जिरायना नोंथाङा
औ ओ दंथ'यो आंबो बिदिनो दासान्दि उन्दुनानै दसे मबाइल मबाइल नायगासिनो दङ ओ बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायखानोसै नङा ओमबा नोंथां
औ औ नोंथां।
जों बिदिब्ला नानि सोमोन्दै सावरायनोसै जिहेथु आङो एसे फोरमायनोसै नानि सोमोन्दै
औ नोंथां
जों नानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथ' जों मोनथिखायो जोङो जेब्ला गोदो गोदायनि समाव जोङो ओ मानसि माहारिफोरा हाग्रा बंग्राफोरावनो थानानै न'फोरबो गैजायामोन ओ बिफां लाइफां सिंफोरावसो जिरायनानै थायोमोन उन्दुनानै बा अन्थाइनि दन्दरफोराव सिङाव थायोमोन बिदिनो हाग्रा बिलाइ गाननानै बा जिब जुनारनि ओ ओ बिगुरफोरखौनो गाननानै थायोमोन गो दोनि मानसिफोरा बिदिनो मैहुर खालामोमोन जेराव नाफोरखौबो दैमाफोराव बायदिसिना हमनाय जायोमोन जेखाइ खबायफोरजोंबो दा मा बेफोर बायदिहाय जेखाइ खबायफोरखौहाय गोदोनि समाव जिहेथु नाफोरखौ हमनो थाखाय नांगौ जायो दा बिदिनो हमनाय जायोमोन आरो गोदोनि समाव जिहेथु ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु नाफोरखौहाय ओ माबायदि मा मा बायदि जानानै गोथाव मोनो नोंथाङा
औ आंथ' नाखौ माजों जाना गोथाव मोनो होनोब्ला मैथा आरो बिलाहि बेजोंनो बांसिन गोथाव मोनो नाखौ
अह अह अह थिगानो थिगानो गोद औ औ गोदोनि समावथ' जोङो जेनेबा नाखौथ' जोङो सेफ्लेना जानायसो नुयोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
नाखौ जोङो गोदोनि समाव बिदिनो सावनानै अरफोराव बिनिफ्राय जोङो फालौ ओ बा पियास बायदिसिना जोङो सेफ्लेनानै जों दै सोमनानै ओंखामफोर जों जायोमोन आरो ना गोदो उन्दै समाव
औ औ नंगौ
बिदिनो सोलिबोगासिनो दङ दा बेनिफ्राय नाखौथ' जोङो बिदिनो गोदोनि समावथ' जोंहा मेरला मेरला मोनलाबायमोन जेराव मेराव जोङो जेराव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो दंग'फोराव जोङो ना गोरै मागुर खुसिया गोबां मोनोमोन आरोना नाथाय जोंनि ओनसोलावथ' दा नाफोरानो जोबोर खम जालांबाय दा नोंथांमोननि ओनसोलाव नाफोरखौ दुब्लि फोथारफोराव मोनबाय बायोना बायला एसे फोरमायना
औ औ दुब्लियावथ' बिदि माने सिजोन लाना मोनो माने दाबायदियावथ' दैज्लां नङा होमबा नोंथां दा बायदियाव माइ गायो माने बिनि सिगाङाव फार्स्ट गिबि अखा हाजेनेबा औ नाखौ मोनोमोन गुरनो थाङोब्ला दुब्लिफोराव
अ अ
बिदिनो आरो औ दुब्लिनि नाफोराथ' बिदिनो सें गोरै फिथिख्रि मावा बिदिसो नङा होमबा
औ औ
आरो गांजेमा एंखावरि बिदिसो
ओ जोंनिजाथ' दा आथिखालाव रटारफोरा माने फैनानै खुसा बा जायखिजाया ना गोरै बा मागुर नाफोरखौ बुथारलांजोब्बाय आरोना जेनेबा दिनैथ' दुब्लि फोथाराव जोंहा रथार हालेवनाय जायो नालाय बेवहाय माने खुसिया जिबौ फारसेनिफ्राय बुथारलांजोबफायो आरो ना दा बेनिखायनो जोंनियाव ओनसोलाव जोबोर खम जालांबाय आरो लोगोसेनो माइ मावनाय जायो नालाय जोंहा गोथौ हायाव बेयावथ' जोंहा बायदिसिना मायाबा एम्फौ थैनाय मुलिनो माबा हाग्रा थैनाय मुलिनो बेफोरखौ होनायनि गेजेरजों जोंहा नाफोरा जोंहा मोननोनो थांबायानो आरोना आथिखालाव जोंहा फानसौफोराबो दिनै थैलां हांजोबबाय रथार हाल एवनानै दाथ' जोङो ना जानो गोनांबा जोङो बायनासो जानो गोनां जायो जोङो बायदिसिना सालानि ना जों लकेल नाखौथ' मोनलियानो आथिखालाव जोंनिजों
औ नंगौ नोंथां
जों अबावबा हाखरफोराव बा अबावबा लङाफोर थानायफोराव एसे एसे एनै मोनलाबायो गोरि नाफोरखौबो बांद्राय मोनननो थांलिया बिदिनो सोलिगासिनो आरोना बिनिफ्राय नोंथाङा एसे नाफामफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा ना जिहेथु जोङो नाफाम बानायनानै जायो
औ औ जोंथ' नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो ना गोरान आरो थास'नि गोनांथि नङा होमबा नोंथां औ बे मोननैजोंनो जों नाफामखौ खौ बानायो जेरैबायदि जों नाखौ गुरनानैबो मोनो आरो बिदिनो नाखौ जों दुब्लिबा बिदिनो फुख्रिफोराव गुरनानै मोनो बांद्रायबा आरो ना औ बिदिनो जुदि गैयाब्ला जों बायनानैबो मोनो औ बिदिनो जों नाखौ खौ लाबोबाय मोजांसे बासिबाय बा सुबाय बेनि उनाव जों फोरानबाय फोराननानै मोजां रानजासिम फोराननानै जों बेखौ देबाय बेखौ उवाल बा दिंखियाव जों देबाय औ बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजांनो देना लाबाय आरो नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो माने थास' गोसोमा बांसिन गोथाव जायो
औ औ
औ थास' गोसोमखौ होयोब्ला बांसिन गोथाव जायोनो औ बिदिनो जों थास' गोसोमखौ मोनखायो नालाय बिदिनो लाबोबाय लाबोनानै जों मोजांसे बासिनानै सुनानै जों ना बेखौ नाखौथ' गिबियाव देग्रोना लाबाय औ बेनि उनाव थास'खौबो होफानानै देबाय
औ औ
औ थास'खौ जों नाखौ जों देनानै लाबाय औ आरो गोदो गोदायनि फ्रायनोथ' सोलिबोखानाय बे जों औवानि हासुंजोंनो औवानि हासुंआव सोनानै नो नाफाम बानायो आरो दानि खायसे खायसे सुबुङासो माने भयामाव सोयो नङा होमबा नोंथां आरो औ भयामनिया एसे मोनामो बा भुब्राबो जानो हागोन औ नाथाय ओइ माने औवा हासुङाव सैब्ला माने गोथावसिन जायो आरो औ जों बिदिनो औ औवा हासुं औवाखौ जों मोजां मोजां दाना लाना मोजांनो मिहि मोजां खालामना माने जेबो गाताबा जेबो गैयि बायदि बेयाव जों सुस्रांना लाना जों नाफामखौ सोनाय जायो आरो नाफामाव जों जेबो हाब ना हायोबा दै बायदि दैयिबायायदि जों मोजां खाथेना दोननांगौ आरो बेखौ औ नाफामखौ जों बिदिनो मास मोनथाम बा बोसोरसेनि उनाव जानो हायो औ बे आरो नाफाम औ नाफामखौ जायोब्ला जोंनो माने नाफाम आान्था बिदिनो नाफामा हारसिंनो गोथावखा जेरैबायदि जों थाव एसे होबाय औ बिदिनो नाफामखौ पेस बिदि होनानै स औ नाफामखौ होबाय माने संख्रि बानलु बिदि खारै ए एसे एसे होनानै माने बिदिनो जों बाथोन बायदि खालामनानै माने जानो हायो नाफामखौ
औ औ नोंथांखौ नोंथाङाथ' मोजाङैनो फोरमायना होबाय जिहेथु जोङो ना जों जुदि दिनै नोंगौ जों नाफामखौ जानो थाखायसो बानायखायो नङा होमबा जिहेथु जोङो जुदि जोङो दिनैनि समाव जुदि जोङो नाफामफोरखौ जुदि जोङो बानायनो हायो जोङो दिनैनि समाव जोङो जानायफोरखौ नंगौ जों जानानैबो थांनानै थायो नाथाय नाथाय जोङो गिबियावनो जोङो दिनै रांखान्थिनि खोथायाव स फैखायो नङा जों जिहेथु मानसि नङाब्ला जों दिनै थांना थानाया जोबोर गोब्राब जेराव जोङो नाफाम बायदिसिनाखौ जों दिनै बानायनानै जोङो जों दिनै फाननो रोंनांगोन आरो ना जोङो दिनै जुदि जोङो फेकत्रि बानायो नाफामनि फेक्ट्रि बानायनानै जुदि जोङो गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव जोंङो आसार बायदिहाय जोङो बेखौ बानायनानै जुदि जोङो फानहरनो हायो बा जों साप्लाइ खालामनो हायोब्ला जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा ओरै एसे गोलैना थायो जिहेथु जोंहा ना आथिखालाव मोना नङा मोनो एसे एनै गैलाबाबो दैमा दैसाफोराव जों जुदि नागिरोब्ला आरो जोङो बायदिसिना नाफोरखौ ना फिसाफोराथ' जोंनिया बाजारफोराव ओरैनोसो सेवलाङो बेफोरखौ जोङो एसे खम खम बेसेनाव होनानै जुदि जों बायना लांनानै जुदि नाफामफोरखौ बानायो जों साप्लाय हरो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो टाउनफोराव हटेलफोराव जुदि जों होयोब्ला हटेलफोरावथ' जोंनि नाफोरखौ लाखिखागोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदि जोङो फैसाफोरखौ जों आरजिनो रोंनांगोन जिहेथु जों दिनै ना ना संनायफोराबो जोंहा ओरैबायदि गोथाव जायो बर' आइजोफोरनि संनायफोरा दिनै जों बाजैखौ बायदिफ्राव दिनै ना बा अमा बेदर बायदिसिना संनाय खावनायखौ जानो थाखाय गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरानो आखाइ सोला सिनज्लायनाय जानानै थाङो दा बिदिब्ला जोङो नै बिदिनो जोङो नाजानांगोन जों नाफामफोरखौ जुदि जोङो जाहोनो हायोब्ला गुबुन हारिनि मानसिफोरनो मा नाफाम बियो माबायदिहाय बानायो मा एसे मोदोमो बेफोरबायदि जोङो बानायनानै जों जाहोनांगोन जाहोदावनांगोन अब्लासो जोङो जोङो दखानफोर फारसेखौ जों दखान होनो हागोन बायदिसिना जों द होनानै जोङो ओ गुबुन मानसिफोरखौबो जोङो जाहोनो हागोन दा बिदिनो जोङो मावलांनांगोन खामानिफोरखौ जिहेथु जों नाखौ गोबां रोखोमै जों जानो हायो जोङो ओ एवनानैबो जानो हायो जोङो ओंख्रै संनानैबो जानो हायो। जों बाथोन दे जानायखौ जों नुनो मोनो दिनैनि समावथ' जोङो नाखौ हांनानै जों जानायखौ नुनो मोनो जों फाननायखौ नुनो मोनो जों जुदि नाखौ हांनानै पियास बायदिसिनाजों सेफ्लेनानै होयोब्ला गोबां मानसिफोरानो जालाङो जों जौ जिहेथु जों संनो रोंखागौ। जेराव जोङो जौ बिदै संबाय बिनिफ्राय नाफोरखौ जोङो बिदिनो फानोब्लाथाय दखानफोर होयोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो आरोना। दा नाखौ लानानै जिहेथु नाफोरखौहाय माबायदिहाय हमनाय जायो आथिखालाव बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नाखौथ' जों हमोब्ला बा आखाइजोंबो हमनो हायो आरो जेखाइ जेखायजों गुरनानैबो जों मोनो आरो सेन सानानैबो जों मोनो। बिदिनो लाङि सानानैबो मोनो। औ आरो बिदिनो नाखौ जेजों सारोब्लाबो जों नाखौ मोनो आरो।
औ औ आथिखालावथ' बांसिनानो जों जेफोरखौ सारनाय जायो नङा होमबा हा खरफोरावसो जिहेथु औ लोगोसेनो बायदिसिना आथिखालाव जों नेट जोङो बायदिसिना खागोरफोरनिफ्रायसो नाखौ आथिखालाव लाना फैयो नङा होमबा? जिहेतु जोंहा बायदिसिना रुपसान्दानो मायबा पंकस नानो ओ बायदि सिना मायबा गोदान गोदान ना फैयो आजिखालि मायबा आरि नानो। दा बायदि बेफोर नाफोराथ' जोंहा दिनै बाजाराव जुदि जों बायना जानो थांनो गोनांब्ला दिनै से किल'आवनो जोंहा बाजौ रां द'जौ रां दाइनजौ रां मागोनि समावथ' जोङो नानि दाम खौनो सोंनो हाया ओरैबायदि दाम गोसा जाय नाफोरखौ जों गोदोनि समाव दुब्लि फोथारफोराव जोङो जानानै जाख'नोनो हायामोन जोङो गारलायलां नो गोनां जायोमोन। नाफोरखौ जों ना फोरखौ जों नायफिनायामोनानो गोदोनि समाव ना खुसिया ओमफ्राय गांजेमा बायदिफोरखौ दिनैनि समावथ' जों गांजेमा नुुनोनो मोनला। द गांजेमाया ओरैबायदि गोथाव जायो जों बाथोन देनानै जायोब्ला। जुदि जों हटेलफोराव जुदि जों गांजेमा बाथोन होनो हायोब्ला अब्ला गोबां ओ मानसिफ्रानो ओंखाम जानो थांबाय थागोन जिहेथु गोथाव संनानै होयोब्ला। दा नोंथाङा मा सानो जिहेथु जोंनि ओ नाफोरनि गेजेरजों जोङो माबायदिहाय जोङो बर' फोरा रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानो हागोन एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। नाखौथ' जों अ अ
हाखर बायदिसिना बेफोरनि गेजेरजों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। माने नाखो जों मा ओ नाखौ जों जानो थाखाय बिदिनो न' न' हाखरफोरावबो फिनो हायो।
औ औ।
औ फिना जों बिदिनो गाव जानो खौबो माने गावनि थाखाय बायलायनो गोनांथि गैलया आरो। गाव जानो थाखाय जों गाव न'आवनो फि थिनाबो दोननानै हायो आरो नांगौखौ फाननोबो हायो।
औ औ औ। नंगौ आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि न'खराव जुदि जोङो बायदिसिना जोङो रासायनारि जोंहा आदारफोर ओंखारदों बेफोर आदारफोरखौ होयोब्ला जोंहा नाफोरा जोबोर गेदेर गेदेर देरो बेफोरखौ जोङो होनांगोन अब्लासो जोङो रांखान्थियारि बिथिङाव जोङो गोबां आरजिनो हागोन। नाथाय जों ओरैनो हाखर जावनानै नाखौ हेगारना दोनबानो बेवहाय गोदोर जाया आरोना नाया।
औ औ बिदिनो अफ्रि दाना बिदि होनांगौ औ।
जिहेथु जोंहा समाबो गैला बिदिब्ला नोंथांजों गोबां सबाय नानि सो सोमोनदै